हेलौ।
औ नोंथां।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अ। आं नोंथांजों मोनसे ओ गोनां आयदानि सायाव मोनसे टपिकनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ जोंनि गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'नि गोदोनि जायनाखि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनायनि सायाव। गोदो जोंनि बर' फोरा माबायदि जिउ खुङोमोन आरो दा बेसेबांखिनि जौगाखो आं बेखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि जौगादों नोंनिफ्राय आं एसे मिथिनो लुबैदों आरोखि।
औ औ। ओ जोंनि ओनसोलाव औ नोंथांनो फोरमायनोसै। ओ बर'फोरनि गोदोनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनाय होननानै बुङोब्ला माने जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ हाजोस सेर सेर बा दैमा सेर सेर बेफोरबायदि माने मा होनगोन ओ हाग्रा सेर सेराव थानो मोजां मोनग्रा सुबुं होननानै आं मिनथिबोदों।
औ औ।
जेन'बा जोंनि बर'फ्रा बांसिन टाउन सोहोराव बा सिटिफ्राव थानो बारा मोजां मोना ओ बांसिनानो गामि एरियायाव थाग्रा सुबुं आरो।
औ।
जोंनि गोदोनि सुबुंफ्राहाय गामि ओनसोलाव थानानैनो ओ माखासे गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद होन बा गाननाय जोमनाय होन बा जानाय लोंनाय होन मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमजोब बोमोन होननानै आं सा-मिथियो आरो। ओ जेन'बा जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावनो होन ओम मिथिंगानिफ्राय जेरैहाय जोङो एम्फौ फिनानैहाय एम्फौनिफ्राय खुन्दुं एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बनायनानै बै खुन्दुंखौ जोंनि गोदोनि बर' आइजोफ्रा गावबागावनि आखाइजोंनो माने गावबागाव फसननि नांगौबायदि ओ गोजां बोथोरनि उलसि बिदिनो गुदुंसि आरो गरम बोथ थोरनि बायदिसिना दख'ना गामसा फास्रा बिदिनो बिसना बनाय जि। बेफोरखौ माने आरो मिथिंगानि आगरफोर जेरै बिफां लाइफां फिथाइ बिबार दावराइ। बेफोरनिफ्रायनो बुथुमनानै एरोमोन होननानै आं मिन्थियो। आरो बै खुन्दुंफ्राव बा जिफोराव नांगौ जानाय गाबखौबो, मिथिंगानि बिबार फिथाइ बिलाइफोरनिफ्रायनो बुथुमनानै गाब गायोमोन होननानै आं मिथियो आरो। माने बै समावहाय जोंनि बर'फ्रा बांसिन आबादखौनो मावनो मोजां मोनोमोन जेरैहाय माइ आबाद, बेसर आबाद, सिबिं, सबाय, फाथो। बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं दैज्लाङआवहाय मावनाय गुबुन आबाद आरो मेसेंआउ मावनाय गुबुन आबाद बैफोर आबादखौ मावनानै जिउ खुंबोदोंमोन आरो। बेनिफ्राय बे समाव जोंहा मोसौ, मोसौजोंनो जोङो हालेवोमोन। मानो होनोब्ला बै समावहाय जोंहा थे क्टर बायदिसिना बिदि मेसिनफोर गैयामोन नालाय। मोसौजों हालेवनानैनो बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां बे दंफांफोरजोंनो ओ नांगोल आरो बे हालेवनायावनो बा आबाद मावनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर जेरै ओ हासिनि बिदिनो हुकेन, बावखा बिनिफ्राय आरो दानाय लुनायाव नांगौ जानाय, मुवा बेसादफोराबो जेरै थतसााल माखु जोनथोर खोरखि बेफोर गासैखौबो माने गोदोनि बर'फ्रा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाजोबोमोन आरो।
औ।
नाथाय आथिखालावहाय बयहाबो समनि आंखाल, ओ बयबो माने गोदोनि थासारियावनो थाबाय थानायखौ मोजां मोना बयबो माने खम समावनो बांसिन खामानि मावनो हानायखौ लुबैयो नालाय।
औ।
आथिखालनि बर'फ्राबो गोबां जौगाबाय होननानै आं सानो आरो। जेरैहाय आबाद मावनायावनो होन गोदो जोङो माने जानो थाखायल' न'खराव गावबा गावनि उदै सुफुंनो थाखायल' आबादखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बयबो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे माने बै आबादफोरखौ फाननो एबा फालांगियारि हिसाबैबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरैहाय जोङो माइ आबाद मावोब्लाबो ओ खावसे नांगौखिनिखौ न'आव बाहायबाय बिनि बाराखौहाय जोङो बाजारफ्राव फानबाय, बिनिफ्राय तुरमुस फिथाइफोरानो होन बेफोरखौबो जोङो थाइसे थाइनै न'आव जानानै बिदिनो माखासेखौ फानबाय। फाननानैहाय बै रांफोरखौ जोङो न'खर सालायनाय, फिसा फिसौ फोरोंनाय, बिदिनो गथ'फोरनि एडमिसन होनाय बायदिसिना गाननाय जोमनायाव बै रांखौ खरसा खालामनो हायो आरो, खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ औ। बेबायदिनो माने गोदोनि बर'फोरनि संसार जानाय बा रायजो जानायनिख्रुइ आथिखालनि, बर'फोरनि रायजो जानाया गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय न' बां लुनाय गासिबो बिथिङाव गोदोनिख्रुइ जौगासिनबाय होननानै आं सानो आरो दा बिनिफ्राय औ नोंथाङा साबसिनै माबाफोर फोरमायनो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होदो आं
अ आंनि नोजोरावबो बेनो नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंथाङा जाबायदि गुवारै बेखवनानै आंनो खोन्थाबाय बा फोरमायबाय ओ दा गोदोनि जानेखि संसार जानाय होननानै बुङोबा जोंनि माखासे सोलोंथाइ बि थिंनो जा बा जोंनि जानेखि आबाद मावनाय नङा होमबा जोंनि रोंगौ थि बा रांखावरि आरजिनाय बुहुत माने बाङाय बा गाहाय थाखोआवमोन
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोदोनि ओ बर'फोरनि माखासे साननाय हनाय नङा होमबा गामियारि बा जोङो हाग्रा सेर सेर थानानै बा दै जिंआव थानानै जोङो ना हमनानै नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे माखासे जिब जुनार मैहुर खालामनानै जानायखौ जों माने खोनानो मोनदों आरो
औ
दा माखासे बिथिङावहाय गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबाय होननानै बुं-बुंनो हागोन बा बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा गोदोनि समावहाय जोङो नांगौ बायदि नङा होमबा नांगौ बादि जोङो सोलोंथाइबो जों लानो हायामोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि गोदोनि बिमा बिफाफोरा माखौ बांसिन माने माबा खालामोमोन बेफार खालामोमोन होननानै बुङोबा ओ जोंनि गथ'फोरखौहाय स्कुल कलेजाव माने हरनायनिफ्राय बा खाथियाव स्कुल कलेस गैयैनि जाहोनावहाय जोङो गथ'फोरखौ मा खालामोमोन माने बांसिन आबाद मावनाय फोरोङोमोन नङा होमबा आरो होनजावसाफोर खौ मा खालामोमोन जि दानाय आरो बेजों लोगोसे माइ गायनाय बायदि बायदि आखाइनि हाबाखौ फोरोङोमोन नङा होमबा
औ नोंथां
दा गोदोनि समावहाय जोंनि बर'फोरनाव मोनसे साननाय दङमोन जाय साननाया जाहैबाय सासे बर' आइजोआ जुदि ना गुरनो रोङाबा नङा होमबा जि दानो रोङाबा माने आरो बेजों लोगोसे माइ गायनो रोङाबा बेखौ रोंगौथि गोनां आइजो होननानै जोंनि समाजावहाय गोदोनि समाव माने गनायनाय जायामोन आरोखि ना
औ औ
आरो बेजों लोगोसे हौवा मानसियाबो जुदि हालेवनो रोङा नङा होमबा हाल खदाल जुदि जावनो रोङा बेबायदिबा सासे हौवा मानसिखौबो बा सेंग्रा मानसिखौबो माने रोंग'थि गोनां होननानै साननाय जायामोन आरोखि दा आथिखाल मु गायाव गोदोनिफ्राय माने बांसिनै जेन'बा गामि गामि गाहाय थाखोनि फरायसालि जानायनि जाउ नाव आरो बेजों लोगोसे जोंनिया गेजेर थाखोनि फरायसालि जानायनि जाउनाव जोंनिया माखासे बिमा फिफानि साननाय हनाय नङा होमबा जोंनि बर'फोरनि संसार जानायखौ माने साननाय हनाया सोलायबोदों आरोखि बिमा फिफानिया दा जोङो जेब्ला सासे गथ'आ थाम बोसोर ब्रै बोसोर जागोन अब्ला जों मा खालामनाय जायो बेखौ गोग्गो रोंगौथि होनो थाखाय नङा होमबा बिनि मावनाय दांनायजों लोगोसे बा बिनि जानाखि रोंगौथिखौ बारायनो होनो थाखाय जों मा खालामनाय जायो बेखौ गाहाय थाखोनि जायखौ जों बुङो एल पि स्कुल नङा होमबा बै स्कुलावहाय बा बै फरायसालियावहाय जों गथ'फोरखौहाय गुदि सोलोंथाइ लानो थाखाय जों हरनाय जायो नङा होमबा जायनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइया जागायो दा बै समाव जोंनि गोदोनि समाव मामोन जोङो गंसे माने गुदि फरायसालियाव थांनो थाखाय बा जों गाहाय थाखोनि फरायसालियाव थांनो थाखाय जों मा खालामनांगौमोन माने थाबायनानै थांनो गोनांगौ जागौमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव मा गैयामोन खाथियाव जोंना फरायसालि गैयामोन नङा होमबा थाम किल'मिटार जों ब्रै किल'मिटार जामथायावहायसो जों मा मोनोमोन फरायसालिखौ जों फरायहैनो गोनां जायोमोन। दा थांलाय फैलाय सुबिदानि गैयिनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे लामा बायदि बायदि हान्था मेलाया मोजां नङिनि थाखाय जोंनि माखासे गोदोनि बा बै समनि जायानाखि बर'फोरा माने सोलोंथाइ बिबाङावहाय बुहुत उनफिननानै थादों आरोखि। दा गोदोनिफ्राय दानि जानखि माखासे फरायसा बा दानि जानखि जिउ खुंनाया माने एसे इजिसिन बा गोरलै जानानै फैबाय। मानो होननानै बुङोबा नांगौ जानाय जानाय माखासे मुवा बेसाद नङा होमबा? बेफोरखौ जों मा मोनो खाथि जायगायाव मोनो जेरेख जों बुङोबा स्कुल बा फरायसालि नङा होमबा? गेजेर फरायसालि जों फरायनो थाखाय नै किल'मिटारनि गेजेरावनो जों फरायसालि मोनो आरो गुदि फरायसालि फरायनायनि थाखाय जोंनि गामि एबा जों से किल'मिटारनि गोजानाव जों मा मोनो फरायसालि मोनो नङा होमबा?
औ औ
बेबायदि आरोखि। आरो बेजों लोगोसे गोदोनि समाव मामोन लामा मोजां नङिनि जाहोनावहाय बा दैबाना बायदि बायदि जानायनि जाहोनावबो जों थांलाय फैलाय हान्थिनाय नङा होमबा दालां बायदि बायदि गैया बे फोरनि जेंनानि थाखाय जों मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायामोन आरोखि दानि जुगावहाय जोङो मोजां मोन से फरायसालियाबो जोंनि खाथियावनो दं बा गोग्गो सोलोंथाइखौबो जों मोननो हायो। गोदोनि जानाखि सोलोंथाइजों दानि सोलोंथाइजों बुहुत माने सोलायनाय दं होननानै आं सानो आरोखि। जाय सोलोंथाइनि जाहोनावहाय जोङो दिनै गामि बा जोङो हाग्रा दानस्रांनानै थानाय बा जायनाखि माखासे जोंनि गामि गफायावहाय मैखुर खालामनानै जानाय माखासे आखुफोरखौ जोङो गारनानै नङा होमबा जों मा खालामदों टाउन सहरावबो जों थानो सोलोंदों। बा गोदान जोङो आदब खायदा जों सोलोंदों नङा होमबा? दा बैफोरनि थाखाय जोंनि बर' फोरनि संसार जानाय बायदि बायदिखौ आं गोरलै जादों होननानै माने आं सानो आरोखि। बेबायदि आरो जेरै जोंनियावहाय जोङो गोदोहाय लामा हान्थिनो थाखाय जों साइकेल बाहायोमोन नङा होमबा थांलाय फैलाय बायदि बायदि खालामनो थाखाय ओ आरो लोगोसे जोङो मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जों मा खालामोमोन मोसौ गारि नङाबा मैसो गारि बाहायोमोन। खिन्थु दा खम समनि गेजेरावनो नोंथां बुंनाय बादिनो खम समनि गेजेरावनो जोङो बा गोरलै माने गोरलैयैनो बा खम समनि गेजेरावनो जों बांसिन खामानि मावनो हानायनि थाखाय जोंनाव दा मा दङ सुबिदा दङ जेरै बुंनो थाङोबा जोंनाव माल माथा लांनो थाखाय बा जोंनाव गारि मथर दङ नङा होमबा दावबायनो थाखाय जोंनाव मा दङ मटर साइ दङ दा बैफोरबायाददि जौगानायखौ आङो नुदों आरोखि।
औ नोंथां
गोदोनि संसार जानायनिफ्राय दा बर'फोरनि संसार जानायखौ आङो साबसिन जादों होननानै सानो आरोखि। दा नोंथाङा मा सानो?
बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ जाबाय जाबाय औ
औ औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय थेंकिउ।
औ औ